हेलौ
हेलौ
अ नोंथां खोनादोना
औ खोनादों नों अ खोनादो
खालामदो नोंथां? आं ओरैनो जिरायना दं नोंथाङालाय?
अ आं बोरैनो जिरायना दङ ओ- बिदिब्ला
अ-उहु
नो हागोन नामा
औ जागोन दे नोंथां
खोनादोंना औ
औ - औ खनादो नो
अ नोंथां ना हमनोब्ला गोबां औ नोंथाङा जोंनो ना हमनोब्ला गोबां आगजुफोर नांगौ जायो नङा होनब्ला जेरै जोंनो जेहाय खबाइ नांगौ ज जायो बेजों लोगोस सेनो जोंनो सिखाबो नांगौ ज जायो खासिबो नांग नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनो औ - बेनि खदालबो औ- बेनि अनगायैबो जोंनो जेखा ओ - जेखायजों लोगोसे आरोबाव जोंनो बे ओ लाङि जे होननानै बुङो बेनि अनगायैबो आस्रा जे ओ - बायदिसिना आरो बे जे गुना बायदिफोरखौ नांगौ जायो आ हो बेजों अनगायैबो बेनि अन यैबो जोंनो लावथिफोरबो नांगौ जायो
औ - नंगौ औ - नंगौ नोंथां औ - नंगौ बिदिनो जेब्ला दंगफोरावबो जेब्ला खुसियाबो सुनो होनो जे खुसिया खुसिया सुनो थाखाय जों खुसिया माबाखौ नांगौ जायोना बे । सोग्राखो औ बेखौ
औ बेनि अनगायैबोथ जोंनो दंग दंलाफोराव सेन सानोबो था थाखायबो सेन नांगौ जायो नङा होनब्ला बेनि अनगायै औ बेनि अनगायैबो जोंनो ओम
बेल' नङा आरो औ बे सफ' ओमफायहाय बे सान्द्रिजोंबो नाखौ माबायो आरो
औ सान्द्रि औ सान्द्रि आरो सानदेंगाखौ जोंनो नांगौ जा
औ नंगौ नोंथां
अ नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो अ जिहेतु ना ह हमनायाव जेखाइ खबाइ बाहायो नङा हो होनब्ला गोदोनि बर' आयजो आयजोफोराथ बांसिनानो माने ना गोरनाया ना गुरनो थाङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव अ बेफोरो खम जानो हमसै अ नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो दासिमबो बर' आइजोफोरा ओ जमा जमायै बा दोलो लानानै ना गुरो नामा?
औ जोंफोरनि जाथ आगोल बिदि दोलो दोलो जेब्ला सान्दुं गोसा जायोमोन ना दैज्लां बोथोर टाइमावहाय माने बिदि माने जेब्ला नारा नाराथ नङा नारायाथ दा जे दैज्लां बोथोराव माबा जों दा दैज्लां बोथोरावसो गायगोन ना बेवहायसो जेनेबा उनाव माइ हांनानैसो नारा बेफोरबायदि जागोना अब्ला बेवहाय माने नाया मा फोथाराव माने बुरजा जेनेन बा थानानैफोरा बेखौ माने दोलो गोरलैयै माने नाखौ मानसिफोरा माने गुरनो थाङो आरो
औ नोंथां बे नोंथाङाथ नारा बुंदों बे नारा जायिनि गाङावनो आरो माने माइ गायैनि सिगाङावसो दुब्लि फोथारफोराव ना गुरनो हायो नङा होनब्ला अब्ला माने बे समावसो माने दोलो लानानै ना गुरोमोन आरोना
औ बिदिबो नुयोमोन आगोल नाथाय दाथ' बिदि आथिखालाव नुनो मोनबांला गोदो जेरेहाय गुरोमोन दाथ बिदि जेब्ला दा दै जाबाय नालाय दैज्लां बोथोराव एसे एसे बिदिनो फोथारफोरावहाय गुरनो थाङो आरो। नाखौ बिदिनो नाखौबो बारा मोना दानिया गोदो जेरै मोनोमोन बिदिनो नाया एसे बिबाङा खम जानो हमबाय जेब्ला दैमा जादोंमोन ना दैमा जोंनि जा बि जि बायदोंमोन बेवहाय माने मानसिफोरा बेवहाय बे बुहुत ना मोनदोंमोन आरो मालायनिफ्राय बि बिदि दैया हाखरफोरा फुख्रिफोरा लोमनानै माने बोहैगारनानै दैया नाफोरा बोहैगारदोंमोना बिदिनो फैफानायफोरखौ मोनदोंमोन आरो बिदिनो गुरनानै सारनानै
औ नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो ना गुरनाय जिहेथु बेवहाय मा मा नाफोरखौ मोननाय जायो
जोंनि जा बिदिनो सें ना गोरि ना बोथिया ना एंखावरि गांजेमा फिथिख्रि मावा ना बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां आरो नाथुरखौथ मोननाय जाबांला नाथुरखौ एसेनो मोनो आरो मोननाया नोंथांनि जालाय
जोंनिथिंबो नोंथां गोदोनि दिनाव बुङोब्ला माने सिगाङाव जेब्ला जों उन्दै उन्दै सममोन आरो अब्लाथ गोबां बे गांजेमा खांख्राइ बेबादि बिनो आरो सिंखावरि होननानै बुङो जों जायगा लायै जायगा बे औ एंखावरि होननानैबो बुङो आरो ओ बेखौ बेफोरखौ बांसिनै मोननो थाङोमोन नाथाय आथिखालाव बांद्राय जेसेबांखिनि गोदो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेबादि ओ नाफोरखौ मोननाय जाया अब्लाबो दायो ओ बांसिनै सें ना बेबादिनो मा एसे सिंगि ना फोरबो फिसा फिसाफोरखौ मोननो थाङो
औ मागुर नाखौबो मोनोना मागुर ना फिसा फिसाखौ
औ बेनि अनगायैबो बे सिंगि ना बायदिजों लोगोसेनो सिंखावरि बायदि बा गांजेमाबादिखौ माफा मानै गोदोनि बादि नङाब्लाबो एफा एनैब्लाबो दासिम
औ आरो बिखसि नाफोरखौबो बिख सिनाफोरखौबो नुनो मोननाय जायोना दाब बो
बेनि अनगायै बो खावै ना बेबादिनो मावा ना फिथिख्रि ना बोथिया बायदिफोरखौ
औ औ नंगौ नोंथां
औ
ओरैनो नोंथाङा मा नाखो जाना मोजां मोननो ओरैनो इसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेने बा ना फिसा ना गिदिर बेफोर रखाय
नोंथां दा जिहेथु ना गुरनो थांनायाव जिहेतु ना हमनायनि सायाव सावरायदों नालाय बे ओ ना बुंनो थाङोब्ला आङो ना फिसा बुंनो थाङोब्ला आं बे मावा नाफोरखौनो जानानै मोजां मोनो आरो मा ना फिथिख्रि बायदिखौ बेनि अनगायैबो बे सिंखावरि होननायखौ आङो जोबोद मोजां मोन मोनो आरो जेब्ला ओ बे लाइ लाफा खारदै संनानै जेब्ला बेवहाय होयो अब्ला बां एसेनै गोथाव मोनो नोंथाङालाय
आंबो बेखौ जानानै मोजां मोनो आरो जेब्ला जों खारै सङो ना हारोव बे जेरै एंखावरिखौ होयो आरो एंखावरिखौ होबोला मोदोमनाय मोनो ओमफ्राय जाना गोथावबो मोनो आरो दा बे
औ नोंथाङा गांजेमा बाथोन माब्लाबा मोनजाफेरबाय नामा
औ आगोल मोजादोंमोन नाथाय बेलेग गुबुनफ्रा बुङो जानानै जा गोथाव मोनदों होननानै नाथाय आं बिदि इमान गांजेमाखौ जाना मोजांबो मोना एसे मोनामहांनाय बायदिसो मोनो आरो आं बेलेगफोरा मोदोमनाय बुंब्लाबो बेखौ
औ बेथ बयनिबो जि थावनाय बियो आलादा आलादा जायो नङा होनब्ला
औ
नंगौ गोदोनि समाव बेफोरखौ बांसिनानो मोननो थाङोमोन नाथाय बेयो दासिमबो जानो हागौ जायगा लायै जायगा बहाबा गांजेमाफोरखौ बांसिन दोनै मोनोबो जानो हागौ ना थाय गोदो जे गोबांखिनि ना मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नाफोरा गोबां खमायलांबाय आरो मानो होनबा गोदो थ गोबां नांगोलसो बाहायोमोन जायनि जाहोनाव बे नांगोलजों हुख्रेब लाङामोन ना आथिखाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै
औ नानि बिगङा एसे खम जा औ औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो बे जिहेथु ना हमनायाव बाहायनाय जिहेतु सेन जेखाय खबाय बायदिफोरखौ दासिम सिमबो ओ गामियाव सोरबा आ रों खा राखा सुबुंफोरखौ हेबनायखौ ओ हेबनाय सुबुं फोर नोंथांमोननि गामियाव दङ नामा मा बेबादि
जोंनि गामियावथ बिदि जेखाइ खबाइ हेबनाय गैया नाथाय सेन हेबनाय दं आरो
औ नंगौ नोंथां गोदोनि अ जि हौवासाफोर बे बेसर माने बांसिनानो बेफोरबादि आगजु हेबनाय फोराव जेनेबा जेखाइ खबाइ बायदि सेेन बायदि हेब आव माने जोबोरैनो आखा फाखामोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिया खामायलांनाय खौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव ओ जिफोर रोंखा राखा हौवासाफोर माने आ बिसोरो दंफां सायाफोरावनो जिरायनानै दसे सम जिरायनाय समावनो बे खाइ खबाइ बायदिसिनाफोर खौ सेनफोरखौ हेबोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ बेनि अनगायैबो नोंथां नोंथांमोन ओनसोलावहाय बे जिहेत तु फल बाहायो नङा होन
औ न
औ बे फलजों फलजों ना हमनायखौ खौ ओ हमनाय खान्थिफोरा नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो दङ नामा?
बे फल हेबनाय फलखौ मानसिफोरा दैमायावसो जों माबानो थाङोना बे फलखौ आरो दैमाल नङा बेखौ फुख्रियावबो जेरै माबायो बेवहाय फल लांनानै हमहैयो नाथाय बे जोंनि आथिखालाव बेखौ नुनो मोननाय जायाखै। गुबुन जायगायाव नुनो थांब्लाबो बेखौ
औ
नोंथांमोननि जालाय
ओ जोंनियावबोथ बेबादि फल जोबनाय आं नुवाखै नाथाय गुबुन जायगायाव नुदों आरो गुबुन बेफोरखौथ जिहेथु फलखौथ बिलो बायदिफोरावसो बा दै जायफोर जायग दैयाव दै गेदेर बेफोरावसो माने ना हमो नङा होनब्ला आ बे ओ बेखौथ एसे जोबनानै दै बुरजाफोराव ओ जोबनानै बेनि उनाव बेयाव माने ना हाबदो हाबाखै बेनि मोनसे‌ हलं दोङो जिहेथु आखाइ सोनो हानाय जायगा बेजों माने नाखौ दांग्रोमो आरो ना खौ दांग्रोमनानै बेबादिनो नाखौ हमनाय जायो आरो बेनि उनाव बे बिलो बायदिफोरावथ गोबां ना थायो जेरै बारलि नायानो बांसिन थायो नङा होनब्ला बारलि नाजों लोगोसे बेबादिनो गान्दा गागेब होननाय मोनसे रोख खोमनि ना दङ आरो बेफोरबायदि नाफोरखौ मोननाय जा जायो आरो
औ दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय नामा
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाय
औ दे नोंथां